मोन मोनाबिलिनि गाहाम गाहामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम
औ नों।
खोनादों ना औ।
खोनादों।
मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम फन खालामनाय जाबाय। उम। अ आयदाया जोङो थांलाय। फैलाय हान्था मेलानि सायाव जों एसे रायज्लायनोसै ओरै। गारि मथर बा बायदि बायदि बिदिनो दावबायग्रा। जनाखि जोंनि। ओ मा होनो थांलाय फैलायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादनि सायाव एसो रायज्लायनोसै।
औ औ रायज्लायजागोन दे नोंथां।
औ थांलाय फैलाय खालामनांगौ जायोबाथ' गुबुन मोनसे। जे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसेसिम थांनांगौ जायोबथ' जोंहा। माने गोजान गोजान जायगासिम थांनांगौ जायोबासो जों गारिजों थांनांगौ जायो नङा होमबा। बा गारि बा ट्रेनजों जों थांनांगौ जायो। दा बेवहाय अ। गारि होननानै बुङोब्लाथ'। गोबां रोखोमनि गारि थाबाय उम माखासे जोङो। खाथि खाथियाव जोङो मेजिकफोरजोंबो जों दावबायनो हायो आ आ आरो आजिखालि। बेटारि गारिबो ओंखारबाय खाथि खाथिसिम जुदि थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय।
औ औ।
बिदिनो जोंहा मेजिक थाबाय बास थाबाय। बेबायदिनो खाथि खाथि टाउन सहरसिम ट्रेभेल खालामनो थाखाय जोंहा अट' थाबाय। बेबादिनो कारफोर थाबाय आरो खायसे खायसे गावनि पार्सेनेल कार थाबाय बाइक थाबाय बेफोरजों जोङो टाउन सहर बा गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जों दावबायनायाव जों बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओ आ। आथिखालावथ' जोङो साइकेलजों बारा दावबायनायखौ नुन नुनो मोनला माने साइकेलखौ खम सालायनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होनबा नोंथां। साइ साइकेलखौ बारा बाहायनाय। जानाय नुनो मोनला खिन्थु गोदो गोदायनि समाव। ओ आबै आबौमोननि समावनो साइकेलखौनो। बिथांमोना खोब बाहायनाय नुनो मोनो आरो नुनोमोन आरो माने बै समाव। बिथांमोना माने बेबायदिनो। गारि मथरखौबो बारा नुनो मोनामोन बा एभेलेबोलबो गैयामोन बै समाव। बिदिनो गंफा गंनै बासफोरसो थायोमोन आरोना। आथिखालावसो एभेलेबल जाबाय दा बिथाङा बिथांमोना बै। बे समाव माने जों मोनथि मोनो आरो बा खोनानो मोनो। साइकेल गंसे थाबानो खोब माने बिराद गिदिर मोनसे दावबायग्रा जन्थ्र माबायदि बिथांमोना मोननानै लायोमोन जाहैबाय माने माने जाय मा औ माहाजोन होननानै बेफोरबायदि बुंजायोमोन आरो बा खोब गोग्गानाय लालायोमोन आरो। ओमफाय जायनाव साइकेल दं बेखौ माने माखासे मानसिफ्रा माने खोब माने औ उन्दै उन्दै समाव माने खोब सालायनोबो खोब लुगैलायोमोन जाहैबाय बेबायदिनो। ओमफ्राय बेबायदिनो सालायनो मोना बेबायदिनो ओ माखासे। ओ बै समाव लाइमोनफ्रा बेबायदि जालायोमोन आरोना। आगोलनि समाव। आरो जोंबो सालायनो मोनदों औ। औ साइकेल गंसेयावनो साथाम गाहाम गाखोयोमोन।
औ
जोंबो उन्दै उन्दै समाव बिदिनो साइकेल सालायबोनो मोनदों ओमफ्राय बेबायदिनो सालायनानै गोबां गोग्लैदोंबो आरोना बेबायदिनो दासिमबो दागोफोर जानानै दं आंनाथ'। माने खोब साइकेल सलायनो मोजां मोनोमोन ओमफ्राय बेबाय दिनो बेबायदि खोब सिखायनो माने गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो बेफोरबायदिमोन आरो।
नंगौ।
ओमफ्राय आथिखालावथ' बे सोलायनानै ओ दानियाथ' फ्राय लाइमोनफ्रा माने बाइकफोरसो सालायखायो। इस गुदिफोरसो सालायखायो डाइरेक्टनो। साइकेलफोरखौथ' खायसे खायसे माने सालायनायखोनो नुखाथारला। दा बे बेलायाव उम। ओ बाइकफोराबो एबुलेबुल जाबाय माने गोबां ओंखारसै गोदान गोदान म नि बेबायदिनो हमनानै ला माबानो हिर'नो ग्लेमारनो ओ पालसारनो। टिभिएसनो बेबायदिनो हमना ला बुलेटनो। हिमालयनो बेबायदिनो गोबां माने दामि दामि बाइकफोर ओंखारबाय स्कुटिनि बेलायावबो इफोरबायदिनो गोबां। ओ बायदि बायदि मुंनि स्कुटिफोर ओंखारबाय ब्रेन्डनि ओंखारबाय। ओ बिनिफ्राय नुनो मोनबावसै माखासे गारि बा कार फोराबो खोब दामि दामि ओंखारबाय‌। हमनानै ला दामि दामि बुङोब्ला फरसुनारनो स्करपिय'नो बलेर'नो। ओमफ्राय बेबायदिनो ओ गोबां नामनि टाटा बेफोरबायदि ओंखारबाय आरोना। दामि दामि बेफोरखौ बायनानै आजिखालि सालायनाय नुसै आरो दावबायनायफोरखौ नुसै आरोना। गोजान गोजान जायगासिम। दा ओ नोंथाङा दावबायनो ट्रेनजों दावबायनो बांसिन मोजां मोनो ना गोजान गोजान जायगायाव ना बास फोरजों दावबायनो बांसिन मोजां मोनो लं जार्नियाव? ना पार्सनेल कारफोरजों दावबायनो मोजां मोनो?
औ आंथ' पार्सनेल कार होनबाथाय आं मोजां मोनखाया आं गाखोनो हाखाया नालाय। माने ओ एसे
ओ‌ प्रब्लेम आरोना गारिफोर गाखोनायाव आङो ट्रेनखौनो बांसिन मोजां मोनो। खिन्थु ट्रेनाव एसे ओ खस्थ' जायो आरो गोजानाव थांनायाव बा बिदिनो
तिन सारि घन्टा बा सानसेनि लामाफोरावलाय जोङो हायो होमबाबो जोङो बिदिनो गोजान गोजान अबेबा बेंगालर बा माबा एसे जोंनि मा आसाम आसामनि बाहेराव थांनोबा जोङो ट्रेनजों दावबायनाया माने गोब्राब आरो
औ।
जों बेफोरदिबाथ' बिरखंआव थांनाया साबसिन होननानै आं सानो। औ ओमफ्राय आङो बांसिनानो इदि खाथि खालायाव थांनायाव बाइक ओमफ्राय आरो ओ ट्रेन बे खौनो मोजांसिन मोनो आरो।
औ आंबो माने बारा बेबायदि बासफोरजों गोलाव बा लं जारनि खालामनो मोजां मोना आरोना फ्राय आंबो ट्रेनावनो बांसिन दावबायो। ट्रेनाव गाखोनानै दावबायनाय जायो गोजान गोजान थांनांगौ जायोबा। आरो ओहम ट्रेनाव अह बे उसुबिदा माखासे माखासे दङ उसुबिदा जायोबा नों जेनेरेलफ्राव थांबासो उसुबिदा जायो आरोना जुदि नोङो रिजार्भआव एसियाव सिलिपाराव थाङोबा खोब मोजां माने थांनो थाखाय माने सुबिदा बेयावनो खिग्रा माबाफोरबो दंखायो नालाय खिग्रा हासुग्रा टयलेटफोरबो थाखायो नालाय खोब मोजां जायो दावबायनो खिन्थु बासफोराव बारा बेबायदिनि फेसिलिटि थाया जायनि थाखाय माने एसे प्रब्लेमबो जायो। खिनो हासुनो थाखाय नाथाय दासो गंफा गंनै गारिया एसे माने बेबायदिनो टयलेट फोरखौबो माने बास सावनो लाफानाय जों नुनो मोनसै आरोोना बेबायदि फेसिलिटि खालामबाय एसे गोदान गोदान दा आपदेट जाबोदों आरो ना बासफोरावबो बिनि फेसिलिटिखौ मोनो नाथाय होमब्लाबो दानि ओ जों नुनाय मानि बा जों खाथियाव मोननाय बायदि बेफोरबायदि फेसिलिटि गोनां बासफोरखौ खम नुयो आरो ना बेयानो माने माखासे टाउन सहर फ्रावल' बेफोरबायदि बासा खारनायखौ जों नुनो मोनो जोंनियावथ' आरो फ्राय बेबायदिनो लकेल पाब्लिक बासफोरासो बांसिन खारो नङा होमबा फाथै जाबनाय बायदि मानसि लानानै माने लामा लामा लाखिलांबाय थानाय खोब माने गरमनाय बा दिष्टाब माने बिदिनो थोन थोन गोबां खस्थ' जों जों बास गाखोनांगौ जायो आरो मान बेबायदिनो टाउन सहरसिम थांनो गोनां जायोबा
औ माने कलेज फरायनाय टाइमावबो गोदोथ' कलेजनि ड्रेस गान्नायफोरखौ माने जनोनो होआ दाम खम मोनो होननानै ओमफ्राय जोङो ना नाथ्रोद नाथ्रा बिदिनो गसंनानै थांनांगौनि गोनांथि जायोमोन आरो ओमफ्राय आरो जोंबो भेनजों थाङा भेनजोंबाथाय आरो दामा बिथिं बारा जालायबाय थाइसेयावनो थाइसे बिमा बिफानि सायाव लांनानै माबानायमोन नालाय बै टाइमाव ओं बे बेफोरबायदि आने गोबां माने गोसोखांथि दं आरो गारिफोरजों होननानै बुं थांबा बिदिनो बासफोरजों कलेजाव थांनाय टाइमाव
औ।
औ ओमफ्राय आरो साइकेलनि बेलायावबोथ' आङो आङो माने नोगोराव थायो नालाय दायो ओमफ्राय बर' मिडियाम फरायदों नालाय नोगोराव थानानैबाबो ओमफ्राय नोगोराव माने बर' मिडियाम स्कुल गैया नालाय बेनि थाखायनो आङो गामियाव दाइन किल'मिटार माने साइकेलजोंनो सालायनानै थांनानै इस कुलखौ आङो फोजोबदोंमोन आरो बै टाइमाव औ नैरोजा जिद'आव आंना स्कुला जोबदों आरो
औ
औ ओमफ्राय जोबोद माने बेफोरखौ गोसोखांबाथाय माबायदि आङो सालायनो हायोमोन साइकेलखौ दाथ' माथो गारि नङाबा जेरावबो दावबायनो हाला। साइकेलखौनो सालायनो हानाय नंला बेफोरबायदि सानसै आरो दा।
औ
समजों लोगोसे माने सोलायफाबाय
औ सोलायबोबाय दावबायनाय जन्थ्र पाथिफ्राबो सोलायबाय
नंगौ औ
गोदोथ' जोङो अट'फोरखौ बा नुवानोमोन आरोखि ओमफ्राय मा होनो बेबायदि रिक्सा इ रिक्साफोरखौथ' जों नुवानोमोन फ्रायानो
माने रिक्सा होनबाथाय बैदि ओं
मानसिजों गानानै साइकेल सालायग्राया बेखौसो रिक्सा बेखौसो नुयोमोन ना?
औ नंगौ नंगौ बेखौनो होननो नागिरदोंमोन
औ दा खिन्थु आजिखालि बेट्रि रिक्सा जाजोब्बाय अट'फ्राबो सब बेटारि जाजोब्बाय आगोलनि अट' फोराबो बारा गैबावलासो
स्कुटियाबो बेटारिनि ओंखारबावबायसो नामा नोंथां?
औ स्कुटियाबो बेटारि ओंखारबाय दा बैफोर ओ ओखारनानै दावबायनो बांसिन मोजांसिन जाबाय आरोना थाब थाबनो सयो बे मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम
औ आरो बारा पेट्रल डिजेलनि
औ आरो पेट्रल डिजेलनि दामाबो बारा जाबाय नालाय आथिखालाव बेखायनो बांसिन बेट्रि खार बा गारिफोरखौ खाराबो ओंखारबाय बेट्रिनि ओमफ्राय बिदिनो माबा मा होनो ओ रिक्सायाथ' थाखाबाय अट'थ' थाखाबाय ओमफ्राय स्कुटिफ्राथ' थाखाबाय माने फ्राय बेट्रिनि माने दावबायग्रा जन्थ्रफ्रानो ओंखारजोब्बाय आरोना? मेसिनफ्रानो ओंखारजोब्बाय फ्राया
ट्रेक जोंसो खारसैना
औ आजिखालि ट्रेनाबो माने इलेक्ट्रिकजों खारसै माने ट्रेन नि लामा बा ट्रेन सिरि सिरिनि खुन्था गायनानै फ्राय माने जोंनि ओनसोल फाव माने बेबायदिनो कारेन्टजों खारनाय खौ जोङो नुनो मोनसै आरोोना कारेन्टजों कानेक्ट खालामनानै आरो खोब स्पिडआव खारो खारादों खारनाय नोगो ट्रेनफ्रा माने बुलेट ट्रेन बायदि बिराद स्पिडाव खारो आरोना थाब थाब थाब थाब सौहैयो ओमफ्राय
यो गोदो थाम ओं दे होनदो दे नोंथां?
गोदोथ' आरो बेबायदिनो ट्रेनफ्राबो खयलानि ट्रेनसो जायोमोन। बेबायदिनो फिसा फिसा ट्रेन जायोमोन आरोना? आथिखालाव बरगेस जाजोब्बाय बिदिनो मोजां जाजोब्बाय आरोना ट्रेनफ्राबो थाब थाब सहैनाय जाहैबाय। आरो इन्टारसिटि बेबायदिनो राजथानि एक्सप्रेसफोर औ
ओं खैलानि ट्रेेन ना मा बेखौ मोनफेराखै आं फिल्मफोरावसो नुदोंमोन नोंथां?
औ औ औ औ आं नुदोंमोन एसे आरोना?
ओं दे होमबालाय नोंथां
औ बे आयदानि सायाव नु आखजों रायजलायनो खोब गोजोन्नाय मोनबाय आसा खालामो गुबुन मोनसे आयिानि सायाव जों दानसे उनाव रायजलायबनोसै ना गोजोननाय थाबाय
औ दे गोजोन्थों नोंथां